पेत औ औ खोनादों
हेलौ खोनाबाय दे।
औ खोनादों।
ओ औ दहायदोंमोन नोङो जोंहा
औ ओ जोङो दायो माने जोङो औवा आरो दंफांनिफ्राय मा मा आइजें आयला बाहायो जेनेबा दानाय लुनायावनो जा आबाद मावनायावानो जा आरो
दानाय लुनाय
खावनायाव आयजें आयलाफोरखो औ औ
औ औ बेखौ राय्लायनोसै आरोना बेनि सायाव
नोस्रा माने औ औ ओ दायो नोंसोरा माने बिदिनो औवा एबा दंफांनिफ्राय मा मा आइजें आइला फोर न'आव बाहायो माने।
ओ आयजें आयला जों ना जोंङो बुंनो थाङोबा ओरैनो संनाय खावनाय माबायावहाय थबसिखौ बाहायनाय जायो। जायो थबसिया जोंना दंफांनि सोमोन्दै माबानि नङा गोदो थबसि ओमफ्राय सागं सागंआ औवानि बानायो सागं बानायो बेजों लोगोसे खामफ्लायफोर दङ। ओमफ्राय ओ हुकेन दङ बावखा दङ। ओमफ्राय खदालफोर खदाल बेखौबो होनांसिगोन माबाजों बानाय नालाय औवा होदेरो नालाय बेजों लोगोसे सेन ख'खा ख'खा दंमोन गोदो खिन्थु दा गैला सेन खखा ओमफ्राय बेबायदिनो मा होनाबुंदो
उम ओरैनो
हुकेन होनखांबायमोन ना आङो औ जि दानायनियाव औ थार दंमोन दे थार दंमोन उवाल दंमोन ओ हिसान सालियाव थांलाय बाहायोना सेवारि खनसा ओमफ्राय जेन थेर दंफांजों बानायनाय बेफोरबायदिया दंमोन आरो। जोंनाव। दा खिन्थु बेफोरो गोमानो हमलांबाय। मानो होनना बुङोब्ला आजिखालि जि दानाय जाबांलिया नालाय। आरो ओ दहला फोरावबो ना‌साबांनाय जाला। सेन खखा फोरा गैबांला आजिखालि खाासि लाङिफोरजोंसो सानाय जायो नालाय बेखायनो बांद्राय गैबांला आरोना दा नोंसिनाव मा मा दङ बे
औ ओ जोंनियावहाय ओ औ ओं बिदिनो ओ संनाय खावनायावहाय जोंनियाबो बिदिनो बे सागं दं ओ खादौ बिदिनो ओ थबसिथ' गैला बे जोंनिया माने अ उलाराहाय दङ आरो उलार फिसा। उम बेयो दङ माने थबसेयाबो जोंनिया माने लहानिसो बायनाय नालाय बिदिनो माने औवानि माबा अ बे दंफां फांनि थबसियाहाय गैला आरो बेबाय दिनो ओ खामफ्लाय दं ओ बिदिनो औवानिफ्राय बानायनाय बे औ खदाल बि खुं दं ओ बे सेखानि बिखुआबोथ दानिया अ औवाजोंनो बानायो नालाय सोरबा सोरबा थ' दफांनि बानायो किसु थेवब्लाबो माने जोंहानिया औवानि आरो औ बे खासिनि ओम दान्थायाहाय बे बिबो इदिनो रुवा ओ रुवानिया बे औवाया जाहैबाय बिदिनो ओ दानाय लुनायाव बे गोबां दोङो आरो बे औवानि आरो बिदिनो दंफांफोरनि बानायनाय आरो बिदिनो जेन्थेरफोर दोङो ओ बिदिनो ओ साल सालफोरा माखुफोरा बिदिनो दोङो आरो माने जोंहा दायो ओ जिफोर दायो नालाय औ बेखायनो माने बेफोर दोङो आरो बिदिनो ओ दाला दं सान्द्रि ओ बेबायदिनो ओ जेखाय खबाइ सेन बेफोर ओ दङ आरो माने बेफोरखौ सिगांनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो थायो। रो नालाय ओ दासिमबो नांगौ जायो आरो। औ। बिदिनो ओ आबाद मावनायाव बो दंमोन सिगांहाय बिदिनो नांगोल ओ खेन ओ हुलाबारि ओ जं गाल बिदिनो मै बिफोर औ बेफोर दंमोन आरो बेफोरफोरखौ माने जों आबाद मावनायाव नांगौ जायो नालाय ओ दासिमबो थ' ओ बे नांगोलफोरा मै नांगोलफोर जंगालफोर गैयाबाबो बे मैखौ नांखागोन नालाय उम बायदिसिना ओ खामानियाव बाहायखायो नालाय मैखौ बेनिखायनो बे मै दाबो दङ आरो दिनो ओ गोबां जों औवा आरो बे दंफांनि फ्राय बानायनाय आइजें आयलाफोरखौ जों दाबो बाहायो आरो ओ गोबाङानो गोमाबाय बिदिनो खमायलांबाय आरो थेवब्लाबो बांसिनानो दाबो दोङो आरो।
दङना अ।
औ औ। अ।
जों नावबो दा आजिखालि नांगोला गोमानो हबायसै सो बुंनांगोन मोनसे समाव नांगोला जोंहानावबो दंमोन। मोसौजों हालौवोमोन। दा मोसौ हालौवग्रा हालुवाबो गैला ओमफ्राय नांगोललाबो गैला जंगालाबो गैले दङ खोमबा खिन्थु बाहायला। आरो बेबाय दिनो मै मैयाबो गैबांला माने मोनफानि उनाव मोनफा गोमालांगासि सिनो आरो ना गोमालांगासि बिदिनो गोदान मुगा जाबायना गोदान मुगाजों हालेवनायबा ट्रेक्टरजोंसो हालौनाय जायो । दानबाय दा बेफोरखौ नां-नांबांला आरो ओं । बांद्राय आ न'आव खिथि खालामनायबो जाबांल नालाय इफोर गैयियासो जालांबाय आरो ना । ओमफ्राय ओरैनोथ' बे ओ संग्राय आरो स सान्द्रि नोंसोर दाला आरो स सानद्रि नामा होनोना बेफोरो दङ आरो जोंहानाव बेफोरखौथ' औ सानफ्रोमबोनि जिउआव नांखागौ । खिन्थु बिसोरखौ दासिमहालागै नागारनो हायाखै आरो ना नांगौ जायो न'फ्राव माइरं सालिनाय मानाय खिन्थु सानसे समाव बेबो गोमालांनो हाग गौ मानो होनना बुंब्ला खालि खेबसेनो राइस मिल होननाय दंख फायना बेफोरबादि खाथियावनो दङ दा बेफोरखौ नायोबा बांद्राय एसेबां नांद बांला आरो ना । औ माने बांद्राय गारजोबनाय लाइनावजोब फैहांबाय गासिबो माने दा खिन्थु दा बेखौ माबोरैलि ओ फोथांना लाखिनो हाग बेफोरखौ साननो हायोब्ला मोजां ओरैनो बुस्थुआ बिसोरो मोनसे गोस सो खांथि थिल' जा थांसिगोन आरो ना इयुन जिउआवहाय ओ मानो होनोब्ला बेफोरखौ साननाय नोङो बबा बबा मोनसे माबाफ्रा गोमालांखाबायानो नोङो। ओ गोदोनि। हा माबाजों दै सारोमोन ना ओइ। गनजों फारहैनाय दै सारग्राया बेफोरथ' गैला आरो जाख्रा जांख्रा खुसिया सुलि बेफोरबायदि गैबांला बो दानि जुगावहाय गोमाहांबाय आरो बे बेदा बेदा होनोमोन जे दंफांनि बानायनाय मै बायदि गिदिरा अबा
औ औ।
बैदि गिदिरा। माने मोनफानि उनाव मोनफा गोमाबोगासिनो दं आरो बेफोरो माने मोनसे गोमाजोबहैगोन आरो ना बेफोर जों दुखु मोननानै लाब मोननाय नङा आरोना बिसोरबो जों गारखानांगोन मानो होनना बुंबा टावन सहर जाजोब बा मोनसे समावहाय बेफोरजों जों मावफानाय नंखाया आरो माने औ
औ औ
गोन आरो उनाव
औ
बहायथ' जोंने दोननाय बेफोरखौसो नुहैगोन आरो माने बे बांसिनखौबोथ' बेफोरखौबोथ' नुला नालाय बे नांगोलफोरखौ। बो दा उन्दै उन्दै गथ ' बेफोरखौ माने लेखाफोर लेखाफोरावसो नुनानै सानसिगोन आरो नांगोला बिबायदिमोन बिदि होना माने जोंनि समावथ' जोङो एसेबाबो नुखाबायानो ओमफ्राय दासो माने बाहायला नाय बांसिनानो ओ बे औ औ बांसिनानो टेक्टरफोरजोंसो हालेवखायो नालाय बेखायनो माने बांद्राय बिदिनो मोसौफोरखौबो लाखिनो नागिरला बिदिनो बिबदिब्लाबो माने गाइखेर जानो आन्थाद उ गाय मोसौ बिदिनो हालुवाफोर लाखि आरो जोंनिथिंजायबो जोबोद खम जाबाय बिदिनो माने जोंनिथिंजायबोहाय गासिबो माने ट्रेक्टरखौनो लायो आरो ट्रेक्टरजोंनो माने हालेवनो होयो बेखायनो बेफोरो आइजें आयलाफोराबो माने गोमानो हमबायानो दे ओ ओरैनो बेफोरनि अनगायैबो ओ नोंसोरा आरो मा मा बाहायबावयो? औ
बेफोर आइजें आइलानि अनगा आरोना
औ औ औ औ
आजाखालिथ' बेखिनि बुंदों बि दाबा बेफोरखौ बाहायबावनाय जायो आरो खिन्थु बि हरज बांद्राय दैलि माने सानफ्रामबोनि जिउआव बेफोरखौ बांद्राय ओ गोनांथि गैयै बायदि- खालामलांबाय आरो ना मानो होनना बुङोब्ला आबाद मावनायफ्राव खन्थाफोर बाहायनाय जायो। खन्थाफोर बायनायनि उनाव गोयै बेफोरबायदिनो बांद्राय बाहायला ओरैनो फोरखौ मैगं हानाय मा हानाय बा औवा दाननाय बेफोराव बाहायनाय जायो ओमफ्राय ओरैनोथ ओरैनोथ जेखाइ खेबनाय जाला जेखाय खबाइ हेबला ओमफ्राय बिदिनो खखा खाखि बेफोर बुस्थुखौ हेब जाला बेफोरबायदिनो माखासे औवाजों बानायनाय बा दंफांजों बानायनाय जायफोर आइजें आइलाफोर- दं बेफोरखौ बांद्राय बाहायनाय जाला, आरो मोनसे बुस्थु गोमालांनो, नागिरनाया जाहैबाय, ओ बावखा आरो हुकेन बावखा आरो हुकेनाबो गोमालानो हमगा मानो होनना बुङोब्ला दा आथिखाल ग्लबेलइजेसननि मुगायावहाय मारा होग्राया ट्रेक्टरनि माबा मोनसे माबाजोंसो होग्रा जाबाय, आरो आजिखालि मा हैयो डाइरेक्ट औ डाइरेक्ट दुब्लियावनो ओ हानानै दायरेक माबा मारा होन फोरा बिदि सिस्टेम गुगाबाय, अब्ला सानना अब्ला सानना नायदो नों हुखेनखौ मायाव बाहायोमोन बावखाखौ हुवा बायोमोन। बावखाखौ माइ रोगानायाव बाहायनाय जायोमोन दा जों दुब्लियावनो नोङो गासि बो जाखागोबा माने बाव थानाय नंखाला आरो हुखेनाबो मारा होनायाव जिगाब एरो नांगौबा दा बेफोरखौ नै गैया जाखाबाय सिगाबा न'आव फैखानाय नंला। सानबा बेबो बेबो जायोबा माने गासिबो गोमोरलां जोबनाय जा सिगोन आरो बिखिनियानो।
औ
जों माने गोदानथिखौ बजबनो लाबाय आरोना जायफोर माने खस्थ' गैला। खस थ' गैयिखाय माने एक्सेप खालामबाय आरो ना एदब
औ ओं ओं ओं आथि ओ आ थिखालावथ' औ औ बेफोरखौनो बाहायो ओ जोंनिखोहाय ओ दाबो माने सेनफोरखो बाहायो आरो माने ना सानानै जायो बिदिनो जेखाइ खबाय खो बाहायो आरो बेफोर दाबो दङ ओ उम जानो हागो उननि समफोरावहाय माने ओम गोमालांनोबो हागौ आरो बिबायदिनो ओ बे उम जेनेबा दुब्लि बारिनि बे नाफोरा माने खम जालांबाय नालाय बिदिनो ओ गुरनाय जानाय नंला बेफोराव बेफोर खौ बाहायनाय नंला आरो ओ जेरै बायदि दायो ओ से खानि बि खुंफोर बानायनायाबो बे ओ रेडिमेद बानायखानाय ममनि बिदिनो फानो नालाय बे खायनो बे औवानिफ्राय बा ओ दंफांनिफ्रायबो बानायनाय बारा मोनला आरो जोङो माने डाइरेक्ट ओ रेडिमेड बानायखानायसो बायनाय बायनो मोनो आरो बेखायनो गो बां खम जालांबाय अ गोबां गोबां गोमा गोमालांबायबो आरो ओ औवा आरो ओ जोंनि बे ओ दंफांनि बानायनाय आइजें आयलाफोरा ओ दायो जोंहा ओ बाहायबाय थायोब्ला जोङो ओ माने औवानि हासिब ओ बेखौ माने बाह हायो आरो माने सानफ्रोमबो बे औ
अ अ अनिया सिगुराव हासिबनि बेलायावबो गोबां हासिब ओंखारबाय दानिया नारेंखलनि हासिबबो दङ ओमफ्राय ओरै गोदो बै थुरि थुरिजों बानायनाय हासिबबो दङ ओमफ्राय थुरि हासि सिबाबो गैबावला आजिलि मा खाला बे हाग्रा बिफां दंना बे हाग्रा बिफांखौ दानफायनानैसो माने औ गसंनानै गसंनानै सिबजानाय बेबायदि रखम खालामना लायो आरो दानि जुगावहाय माने गास बुंनो थाङोब्ला गासि सिबो मोनफा मोनफा सोलायबोगासि सिनो दङ।
औ सो
बे दाथ' औ जोंनि जोंनि हारियाथ' मोनसे जेनेबा हाजो खा थि बा फरेस्ट बा हाग्रा ओनसोल। ओनसोलावसो थाग्रामोन नालाय गोदो दा बेफोरो।
औ।
बावबोनायजों लोगोसे। गोसे ए मा जालांगोन उनावहाय? मा होनना बुंगोन? बयबो गारजोबाय
औ औ। औ। औ अ दायो मा दोनजासिगोन खोमा समाबो जाबायमोन औ औ। औ।
दनोसै दे।